खो
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खुलुमदों। खुलुमबाय औ नोंथां खो
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय। औ औ। दा नोंथां आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय माने आं नोंथांजों मोनसे आ गोनां खोथा सावरायनाय खालामनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन। नोंथाङा मा खोथा सावरायनो आंनो फोरमायजो फोरमायना होदो।
औ जोंनि सा सानजा भारतनि माखासे रायजोफोरनि सोमोन्दैसो माने सावरायनो सानदोंमोन। माने सा सानजा भारतआ मानि थाखाय मुंदांखा बा सा सानजा भारताव मा मा रायजोफ्रा गोग्लैयो आरो बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों सावरायनोसो कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नंगौ नामा नोंथां? जों सा सानजा भारत होनना बुङोब्ला जोंनि सा सानजा रायजोआव थानाय मोनदाइन रायजोफोरखौ होननानै बुङो। जेरै ओ जोंनि आसाम, ओ सिक्किम बेनिफ्राय मेघालया, त्रिपुरा, मनिपुर बेनिफ्राय नागालेण्ड, अरुणाचल प्रदेश नोंथां बेफोरनो जाबाय ओ सा सानजा ओनसोलनि रायजोफोर आरो नोंथां। सा सानजा ओनसोल होनबा बेखौनो ओ गासै जोंनि भारत हादराव मोनथियो आरो नोंथां। बे सा सानजा ओनसोलफोराव गाहाय ओ मा होनो दरखं मोखां होनना बुङोब्ला जोंनि आसाम रायजोखौनो बुंनांगोन नोंथां। मानो होनोब्ला बे आसा साम रायजोआनो जाहैबाय जोंनि सा सानजा ओनसोलाव हाबग्रा मोनसे गेट। गेट बायदि आरो दर्जा बायदि नोंथां। बे औ बे दर्जा बायदि गेटानो जाय बाय जोंनि श्रीरामपुर जों अवेस्ट बेंगलजों नांजाबनाय नालाय, बेखायनो जोङो मा ओ गिबि सान ओ सोनाब आरि फैयोबा जोंनि आसामजोंसो जानानै ओ जोङो सा-सानजा रायजोफोराव हाबनो हायो नोंथां। बेफोरनि गेजेराव दिनै ओ मा होनो आ फोराव थांनो थाखाय एबा जोंनि सा सानजा ओनसोलनि मिथिंगायारि समायनाफोरा जोबोद समायना जोंनि हादरैनो मोनसे ओ मुंदांखा ओ जायगाफोर होनना बुङोब्ला जोंनि सा सानजा हान्सोलखौ जोङो मख'नांगोन जे सा सानजा ओनसोलफोराव दङ जोंनि आसाम आसामावबो गोबां जारिमिनारि जायगा मिथिंगायारि समायना। आरो भारतनिनो ओ गेजेराव आरो बुहुमनि मादावनो ओ मा होनो भुटान खासिम जायगाफोर दङ जेरै जोङो मा होनो जाथिंगा जाथिंगा होनना बुङोबा बयबो थिगौ बे जाबाय दिमाहासावआव थानाय मोनसे जायगा ओनसोल बे जायगायाव मा होनो? ओ मोनसे फेस्टिभेल जायो एबा मोनसे फोरबो जायो आरो नोंथां ओ बेनो जाबाय ओ मा होनो फेलकन फिस थिभेल बे फेलकना जाहैबाय बै जाथिंगा ओनसोलनाय जायगायाव ओ बुहुमनि ओ गोबां दाउफोरा ओ फेरकन दाउआ फैनानै बेहाय दावबायनो फैयो माने माइग्रेसन जायो आरो नोंथां दावबायनो फैनानै बेहाय खायफा थैनानै थैनानैबो थैफायोबो खायफा मा थांफिनोबो आरो नोंथां बेखायनो मा बुङो बे जायगाखौ ओ दाउनि मोनसे ओ फैनाय दाव दावबायफैनाय जायगा होननानै जोङो मिथिनानै मोनो आरो नोंथां।
औ औ
बे ओ बे दाउफोरानो जाहैबाय फेलकन होननानै बुङो बे फेलकनानो जाहैबाय मा होनो जाथिंगायाव थानाय मोनसे ओ ओनसोलाव जायो आरो नोंथां बे ओनसोलाव मोनसे फेस्टिभेलबो जायो बेनो जाबाय फेलकन फेस्टिभेल। बे फेस-फेल्कन फेस्टिभेला बैफोर दाउखौ सोमोन्दो लानानैनो ओ मा होनो? नायनाय जादों आरो बेखौ जेरै फेल्कन फेस्टिभेल ओ बे फेस्टिभेला जो सान जि सानावलागै जानायखौ दासान्दि नुयो आरो नोंथां। बे फेस्टिभेलाव गोबां बलिउदनि एक्टर एक्ट्रिसफोरा फैनानै बेयाव मा होनो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफायो बेबायदिनो बेयो जोबोद मुंदांखा आरो नोंथां। बेनि अनगायैबो दोङो जोंनि ओनसोलाव ओ मा होनो ओ आसाम रायजोआव नो दंबावो गोबां जारिमिनारि जायगा जेरै मा होनो ओ काजिरङा नेसनेल पार्क बे काजिरङा नेसनेलार्कआ बुमनि बुहुमनि मोनसे इउनिसकनानै जोङो मा होनो गनाय जानाय मोनसे हाग्रा हाग्रामा आरो नोंथां। नेसनेल पार्क बेयाव जोंनि बुहुमनिनो मोजांखासिन ओ माहोनो मासे ओ मैदेर मैदेर नङा नोंथां ओ ओ गान्दा बे गान्दाखौ मोननाय जायो बेनो जाहैबाय ओ खरआव गं गोनां गान्दा थसे गंगोनां गान्दा आरो नोंथां ओ बे उम बे गान्दाखौ जोंनि आसामाव आसामनि काजिरङा नेसनेल पार्कआव एबा औ माहारियारि हाग्रामा ओनसोलयावल' मोननाय जायो नोंथां। ओ बे गान्दाया भुमनि मादावनो सबसे मा होनो वान हर्न रायन' होननानै बुंनाय जायो बे गान्दाखौ। बेबायदिनो जोंनि आसामाव ओ खौ आरो नोंथां जेरै जोङो डिमा हासाव कारबि आंलं कार्बि आंलंआ मोनसे मुंदांखा जायगा बे कारबि आंलंआवबो गोबां वाटार फल बेबायदिनो बेरायग्रा जायगाफोर गोबां दोङो समायना समायना आरो दंबावो जोंनावनो जोबोर मुंदांखा जायगा जेरै ओ बुहुमनि मादावनो एबा आसे एसियानि सबसे फुरानासिन एबा गोजामसिन थाव सोदांसालि जेरै जोङो दिबगय होननानै मिथिगौ बे दिबगयाव जाबाय ओ मा होनो जोंनि एसिया हादोरमानिनो सबसे गोजामसिन थाव दिहुनग्रा एबा थाव सोदांस सालि नोंथां ओ बे साथाव जोबलिखौ औ नोंथां। ब्रिटिश गभमेन्ट एबा भारत गभमेन्टआनो गोदो गोदायनो बानायना गालांनाय आरो नोंथां। बे औ नोंथां दे बेफोरबायदिया गोबां दोंबावो जोंनि ओनसाव बो ओ नोंथां दा नोंथाङाबो
आव नोंगौ नोंथां
नोंथां नोंथाङाबो आंनो सा सानजा ओनसोल एबा सा सानजा रायजोफोरनि सोमोन्दै माबाफोर गियान दोङोबा एबा माबाफोर फोरमायनो सानदोंब्ला आंनो फोरमायनो हागोन नोंथां
औ औ दा ओ सा सानजा भारत होननानै बुंब्लाथ' जोंहा नों थाङा दहाय होनलांखाबाय मोनदाइन रायजोफोर नङा होमबा नोंथां दा बे मोनदाइन ओ दा बे मोनदाइन रायजोफोरनि गेजेरावहाय मानि जों आङो जोंनिनो रायजो आसाम रायजोनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सावरायनोसै औ दा जोंहा ओ जोङो आसामावनो जोनोम मोननानै दा जोङो आसामनि बारहावा आरो बिजों जों गोरोबनानै थाबोनाय नङा होमबा नोंथां दा बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनोसै दा ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंनि ओ मानि मा होनदों जोंनि सा सानजा रायजोफोरनि आसामानो जाहैबाय मोनसे ओ हाबजेनग्रा लामा नङा होमबा नोंथां दरख' खं मोखां दा ओ बे आसामनि मा होनो आसामहा गावहानो मोनसे मिथिंगायारि समायनाजों साग्लोबजानाय आरो ना जायनि थाखाय बै आसामा ओ फुरा आ जोंनि भारत हादरावनो मुंदांखा आरोना नोंथां दा ओ बे आसामखौ जोङो गोदोहाय ओ मा होनो ओ फ्राग जतिसफोर होननानैसो मिथियोमोन आरोना नोंथां गोदोनि दिनावहाय नाथाय बियो उनावहाय लासै लासैनो ओ मा समजों लोगोसे जोंहा आसाम मुं जाबोबाय आरोना नोंथां आरो बेवहाय गिबियै जोंहा आहमफोरा रायजो खुंबोदोंमोन होननानै जोङो जारिमिनाव मोनबोदों आरो ना नोंथां दा बेबायदिनो ओ आसामा बा जोंनि भारत हादरा ओ भारत हादरजों लोगोसे थे जोङो जिगुजौ ब्रैजिनै मायथाइयाव जोंहा मा ब्रिटिसफोरनिफ्राय उदां जादोंमोन नङा होमबा दा बे दिननिफ्रायनो जोंहा आसामा गावबा गावनि बा गावनि मोनसे रायजो खुंनाय सासन जोंहा ओ सोलिबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां दा बे ओ मा होनदों आसामाहाय आसाम रायजोआहाय जोंहा स्निजिदाइन रोजा ओ बर' किल'मिटारफ्राम गुवार आर ना बा जायगा होनानै लादों आर ना बे नोंथां दा बे जोंनि आसाम रायजोजोंनो गेजेरजों जोंहा ओ मा बुरलुं बुथुर बा ब्रह्मबुत्र्द दैमायाहाय सिनखावनानै मोननै जायगा मानि मोननै साहा मोनसे आरो खोलाहा मोनसे ओ जोंहा सिनखावनानै होदों आरो ना नोंथां आरो बे ब्रह्मपुत्र बा बुरलुं बुथुर दैमायावनो जोंहा बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन ओ दैमानि दिप आ माजुलिया दं आरोना नोंथां जायखौ जोङो मा बुहुमनाङैनो मोनथियो आरोना नोंथां दा बे आसा रायजोनि बारहा हावाया ओरैबायदि मोजां आरो ना दा बिनि थाखाय ओ गुबुन गुबुन रायजोनि बा गुबुन गुबुन हादरनि बुंफोरा बेयाव दावबायनो फैयो आरोना बिनि स समायना महरखौ नायनो फैयो दा माखासे बैफोर ओ मुंदांखा बा ओ दावबायग्रा जायगाफोरनि गेजेरावहाय जोंहा दङ ओ काजिरङा ओ मिथिंगाया मा होनो काजिरङा मिथिंगायारि पार्क बा नेस हेल पार्क जाय जाय जोंहा थसेल' गंनि गान्दानि थाखाय जोंहा मुलुगनाङैनो मुंदांखा आर ना नोंथां आरो बेजों लोगोसे जों दङ मानास नेसनेल पार्क जेराव मा
मा होनो जोंहा माखासे मोसा मोसाफोर बा माखासे जिब जुनार मैदेरफोर नुनो थाङो आरो ना आरो बेजों जोंहा लोगोसे दङ जोंहा मा जों आसाम रायजोआव मा मोनो ओ सनासि मोख्रा बा गल्डेन लेंगुर जायनि थाखाय मानि गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय जोंहा बैफोरखौ नायनो फैयो आरोना दा जोंहा बेजों लोगोसे जोंहा गोबां जायगा बेरायग्रा जायगा दं जेरै कामाख्या मन्दिर हाफ्लं बिदिनो ओ मा होनो कार्बि आंलं दिडिमा हासाव बैफोर समायना जायगाफोराव जोंहा गोबां जायगानिफ्राय दावबायनो फैयो आरोना नोंथां दा बे जोंनि आसामनि मा होनो राजथावनियानो जाहैबाय ओ दिस पुर आरोना ओ आरो बेवहाय दा दा समावहाय जोंहा गासै थामजिबा जिल्लाफोरजों माने बेंजाना दं आरो ना आसाम रायजोआवहाय दा बे आसामखौ मानो मानि थाखाय मुंदांखा होननानै बुङोब्ला बेहा मानि मा होनो गावहानो मोनसे समायना मिथिंगा माने मिथिंङा जाजानाय समायना महर दं आरोथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे माखासे बेरायग्रा जायगा बा नायथाव जायगाबो जोंहा बेवहाय दङ जायनि थाखाय दाब दाब जायगानिफ्राय सुबुंफ्रा दावबायनो फैयो आरो ना नोंथां दा जोंनि आसाम रायजोनि ओ मा होनो सिमाफोरखौ जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा साहा दङ जोंहा भुटान रायजो ना आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा अरुणचल हादरसायाबो जोंहा दङ आरो बिनि खोलाहा दङ जोंहा बिदिनो मेघालय मिज'राम बा त्रिपुरा आरो सोनाबहा दङ जोंहा बांलादेश आरो सोनाब बेंगल आरो सान जागा दं जोंहा नागालेण्ड ना नोंथां दा
बे आसामनिनो माखासे गाहाय फोरबो होननानै बुङब्लाथ' जोंहा आसामनि गाहाय फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंहा बैसागा बिहुखौनो बुंनांगोन दा बे आसामावहाय बैसागुबा बिहुल' नङा मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बे आसामावहाय गासै रोखोमनि हारि हारि बेयानोओ मानिे ज' जानानै जिउ खुंबोगासिनो दं आरो ना बैफोराबो गावबा गावनि माखासे फोरबो थायो ओ बेजों लोगोसे ओ जोंहा बैफोर फोरबोफोरानो जाहैबाय बिदिनो मा होनो बैसागु आलि आइलि गां बायफ' बायदि बायदि आरो ना आरो बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि हारि हारि ज दङ बैफोर जाहैबाय जों बर'खौ लानानैहाय बेवहाय दङ बिदिनो एसामिस दङ कार्बि दङ राभा दं दिडिमासा दं ओ मा होनो ओ साहा हारिनि बै साहा बागानियाफोर दङ बैसोरजों जोंहा ज' जालायनानै बे आसाम रायजोआव जिउ खुंबोगासिनो दं आरो ना नोंथां
दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबोबाय नङा होमबा नोंथां दा आङो नोंथांजोंहाय जोंनि सा सानजा रायजोनि सोमोन्दै रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
दे होमबा गोजोनथों नोंथां
नोंथां औ